औ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
अ आङो नोंथांजों ओ बे समावहाय माखासे गोनांथार ओ आयदानि सायावसो सावरायनो फन हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ अ आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि आबहावाया समजों लोगोसे ओ बिराद गाज्रि जालांगासिनो दङ। ओ दा बैफोर मानि थाखाय गाज्रि जालांदों दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां?
दानि मुगायाव ओ आथिखालाव ओ मा होनो बेखौ ओ बोथोरा एबा ओ सोलायनो हमनायनि जाहोनानो जाबाय गुबै आबहावा गाज्रि जानाय बे आबहावा गाज्रि जानायनि गेजेरजोंनो दिनै बोथोरा जोङो सोलायनो हमदों जेरै अखा बा अखा सान्दौबा सान्दौ एसे सान्दुं दुबानो गोबां गरम गोथां बिदि जानाया जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बेफोर जादों जोंनि आब आबहावा गुबुंले जानाय आरो आबहावा जोबस्रांनायनि गेजेराव ज नोंथां जेरैदि जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै जोङो दंफां लाइफांखौ दाननानै फोजोबस्रांनो हमबाय नङा होनबा नोंथां थिग बेफोरनि जाहोननि थाखायबो मा होनो जोंहा आबहावाबो मोनलायो जानानै एबा आब आबहावाया मा होनो मोनसे गरम जाबाय आरो नोंथां एसे सोलायलांबाय आरो नोंथां आरो आबहावा सालायनायनि गुबै जाहानो जाहैबाय मोनसेफोर नोंथां बिनो जाहैबाय मा होनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनानै दिनै मा होनो गारि मथरखौ बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव उनाव जोङो मा आबहावाया गुबुंले जानो हमदों नोंथां बैफोरनिफ्रायनो दिनै मा होनो बोथोर एबा जोंहा आ दानि माने बोथोरा सोलायनो हमदों आरो नोंथां जेरै मा होनो गरमनि बिदुंनि दुंथाया बांनो हमदों बेजों लोगोसे ओ मा होनो बैफोर गारि मटरनिफ्राय गनाय उखुन्दै उखुन्दैनिफ्राय दिनै आबहावा गुबुंले जानायनि जानायनि जाहोनाव दिनै जोंहा मा बिदुंनि दन्थिया बांद हमदों आरो नोंथां बेफोरनि थाखायनो आ माने ओ जा गरमा बांद्राय जान नोंथां जेरै मा होनो जेरै नोगोरफोराव थाङोब्ला जों नुनो मोनगोन दिनै मा होनो अख्रां साया गुफुर गुफुर थुङा बायदि बुनाय बैफोर गुनाया जाबाय गासैबो मा होनो गारि मथरफोर गुनाय दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दै नोंथां बैफोर उखुन्दैफोरा गनानै बारा हरा थांनानै गोजौआव जोंनि मा होनो अजन लेयाराव माने बेयो मोनसे बैफोर थुङाफोरा माने एफेकसन खालामनानै माने बिदुंनि दुंथाइखौ बांहोनो हमदों आरो नोंथां बेफोरनि थाखाय ओंखायनो मा जोंहा एसे सानदु दुंब्लानो बांद्राय गरम जायो नोंथां आरो मा जोंहा ओ मा होनो ओ अखानि बिबाङाबो खम जालांनो हमबाय आरो नोंथां बेफोरनि थाखायनो जोंहा दिनै मा होनो नांगौ समाव अखा गैया दानस्राव जायो नोंथां आरो एसे मा होनो अखा हाबानो ओ दैबाना जायो नोंथां बेफोर जउनि थाखायनो दिनै मा होनो जों जोंनाव गोबां आबावाखौ सोलायनो मोनदों नोंथां आरो मा होननानै बुङो बुंगोन आं नोंथां ओ दिनै बा दानि मुगायाव जोङो सानफ्रोमबो जिउआव माबा दैलि जिउआव नांनाय एबा सानफ्रोमबो जिउआव नांनाय जि बुस्थुफोरखौ जों म प्लास्टिकआव लाना फैयो नोंथां जेरै जों बाजाराव थाङोब्ला जेन प्लास्टिकफोराव बांसिन लाना फैयो जों मा सान सानसेबो मना एबा जलंगाखौ जों लांफानायखौ नुनो मोना सुबुंफोरखौ बै फ्लासटिकफोरखौ लाना फैनानै गारनानै जानला मोनला बिदिनो गारबाय दासबिनाव गारबाय बेफोरखौल मा होनो लाना थांनानै मिउनिसिपाल बर्डफोरा लाना थांनानै नोगोर जौगाखां खोन्दो लाना थांनानै बेफोरखौ म मा होनो मोनसे जायगायाव जमा खा खा खावो खावनायनि जाउनाव दिनै मा होनदों बेफोराव गोबां गयो बै गुरुफोरनि गनायनिखबो ओ मा होनो आबहावाया गाज्रि जानानैांदों आरो नोंथां। खोनादोना नोंथां हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना? आरो बेफोरनि अनगायैबो मा होनो ओ अनजिमाफोरा बांनायनिस जाउनाव दिनै जोंआ मा जाग्रा आदार बांसिन गोनांथि जादों आरो नोंथां। खैफेर जाग्रा आदार गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिनै मानसिफ्रा दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै मा होनो नोंथां साननो हमबाय आबाद मावनो हमबाय। गावनि गांनाय उखैनायफोरखो सुफुंनो ओ बैफोर जाहोननि थाखायनो दिनै जोंहा मा? दंफां लाइफांफोरा जोबस्रांनो हमदों। बिनि थाखायनो आबहावाया गोबां सोलायदों नोंथां। जेरै मा होनो बे आबहावाखौ रैखाथि एबा दिदोमै लाखिनायानो जाबाय जोंहा मिथिंगा मिथिंगाखौ बेफोरबायदि सिफायोब्ला मा होनो जोंना आबहावाया आखाइ खैफोद जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ आरो मा होनो होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो सुबुं माहारिया दिनै गावनो नांगौ जानाय दंफांनिफ्राय बानायनाय एबा दंफांफोरखौ दाननानै मा होनो गावनिखौ नांगौखौ सुफुङो नाथाय जोंना मा बैफोर दानखांनायनि ज दाफां दंफांखौ गायनायखौ नुनो मोना। बेफोरनि जाहोननि थाखायनो जोंहा आबहावा गुबुंले जानो हमो नोंथां। दा नोंथाङा नोंथाङा ओ मा होनो? आंनो बुंनागौवा बुंनाया बेखिनियावनो सै दा नोंथाङा आंनो बे आबहावा गुबुंलेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नामा?
आंबो जेनाखिनि ओ बे आबहावा गुबुंले जानाय बे बेखौ होबथानाय बेनि सायाव ओ फंनैसो खोथाखौ बुंनो सानदों नोंथां। दा नोंथाङाथ' जेनाखि ओ जोंनि गेजेराव आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायनानै थांबाय ओ दा बे स समावहाय आङो जोंनि आबहावानि गुबुंले जानाय बेखौ माबोरै होबथानांगौ ओ दा बेखौ आङो फोरमायलांनोसै। दा जेनाखि नैबे जोंनि ओ दा आथिखालनि थासारि बा सुबुंनि मावथाइजों नो जानाय होननानै बुंजायो ओ जेनाखि जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बियो सुबुंनि मावनायजोंनो थोंजों सोमोन्दो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि ओ आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि गासै नांगौ मुवा बेसादफोरा बांनायाव ओ गासै ओ जेनाखि जोंनि ओ मुलुगावनो बायदि मैया ओ बे मुवा बेसाद दारिमिन बेफोरबायदिया सोरजि जादों। जायखौ सोरजिनायनि गेजेरजों जोंहाहाय ओ गोबां ओ खहा आरो मुलाम्फाबो जादों। ओ बेनि गेजेराव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना जोंनि बैफोर दिहुनथाया जोंनि आबहावायाव ओ थोंजोङै गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जादों। ओ दा जोङो बैफोरखौ जोङो ओ आथिखालाव जेनाखि ओ बैफोरखौ जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय बैफोरखौ जोङो खमायनाया जोबोर गोनांथार ओ मानोना जोंनो आबहावाखौ गोग्गो आबहावा थायोब्लासो जोंना मा ओ आबहावाया समानथि थानायजों गासैबो ओ मानसि दोमसि जिब जुनारफोर ओ थांनानै थानो हागोन दा बेनि- ओंखायनो जोङो ओ जेनाखि आबहावानि आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गुबैयै ओ दै गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय जोङो बिदिखौनो ओ जोङो बुजियो दा बै फोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जे ओ जोंनि आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो जोङो बेखौ ओ मिथिग्रोनाया गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला उम जोङो बैफोर ओ जानायनि जाहोनखौ मिथिब्लासो जोङो होबथानायखौबो ओ राहा खौबो जोङो लानो हायो जोङो गिबियावनो हाखिर बेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो जे जोंनि जिउआवहाय जोङो सामफ्रामबोनि जिउआव जोङो प्लास्टिक बाहायनाय जायो दा बैफोर प्लास्टिकफोरखौ जोङो हाफोराव थोंजोङै गारालासे जोङो गुबुन दाबसे जेरै आथिखालावथ' डासटबिन थाखाजोबो जेराव जेराव मेरावनो हाथाय बाजारफोराव दा जोङो बैफोर खौ जोङो डासटबिनफोराव गारनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव जोङो आथिखालावहाय ओ आबादारिफोरा ओ आबादनि बांसिन दिहुनथायाइ मोननो थाखायहाय रासायनिक ओ गोबां रासायनारि हासार बाहायो दा बैफोरनि जावनावबो ओ जोंनि हाफोराव ओ गारजि जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेजों लोगोसेनो जोङो बैफोर ओ रासायनारिक हासारनि बाहायनायनि सोलायै जोङो आबाद फोथाराव न'आवनो दिहुनजानाय मैगं थाइगं गारजानाय निफ्रायबो जोङो हासार मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जोङाहाय ओ मोसौ गोबोरखि बायदिसिनाफोरनि हासा- रा ओ बांसिनै सा ओ साबजाथाव आरो जोङो बेखौ बाहायोब्ला जोङो हा गेबेंनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जे आथिखालावहाय सुबुंफोरनि मावथाय जे बिफां लाइफां दानफायनाय दा बैफोर बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव औ जोंनाहाय जेनाखि बिफां लाइफां थायोब्ला बेनि रोदाफोरा जों जेनाखि बे हाफोराहाय गोरायै थायो दा बैफोर बिफां लाइफांफोरा गैयैनि जाहोनाव जे अखा हानायनि जाउनाव जोंनि हाफोरा गोरलैयैनो सुस्रानो हमो बा सुस्रानानै सुस्रानानै जेनाखि जोंनि हाफोरा एखनबा समाव गाज्रि जालांनो हमो बेबायदिनो जोंहाय आरोबाव गुबुन मोनसे जेरैखि बार गेबें बेंनाय बे बार गेबेंनायाथ' गुबैयै ओ आथिखालाव दारिमिननि बांनाय बा सुबुंफोरनि गारि मथर सालायनायनिफ्राय गनाय उखुन्दै बैफोरनिफ्रायनो जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों बेनिखायनो सुबुं माहारिया जेनाखि नांगौनि बारा मुवा बेसाद बाहायनाय बा मुवा बेसादफोरखौ आबां जाबां बाहायनाय बा बायदि मोब्लिब गोहो बायदि पेट्रल पेट्रलियाम बे बेफोरबायदि बाहायनायखौ जे खमायनाया जोबोद गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला बैफोरखौ बाहायनायनि थाखायनो बुहुमाव आबहावाया समानथि नङै जालांदों गोबां बुहुम बिखुं दुंग्लोबनाय बा गरम जाबोनायखौ जोङो नुबोगासिनो बेनिखायनो जोङो थोंजोङै बैफोरबायदि गारि मथर सालायनाय बेफोरखौ जोङो खमायनाया गोनांथार जेरै जोङो गारि मथर बाहायनानि सोलायै थाबायनो हायो बा साइकेलबो सालायनो हायो जोङो बे फोरखौ मावनांगौ बेबायादिनो दै गेब्रेंनायाबो जेनाखि खल कानखाना खारनायनिफ्राय ओंखारनाय माखासे बिस गोनां दैफोरखौहाय सिदायै जोङो दैमाफोराव गारहरनायखौ नुनो मोनो दा बैफोरखौ जोङो थोंजोङै जोङो बन्द' खालामनाया गोनांथार आरो बेबायदिनो दैयावहाय बायदि सेवनाय गोथै मुवा गारनाय बैफोरबो बिराद गाज्रि मानोना बैफोरो दैयावहाय थोंजो गारहर अब्ला दैया खहा गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बैफोर जिब जुनारफोरखौ दैयाव गारहरा लासेनो जोङो हायाव फबनानै दोननायनि बेब'स्था खालामनांगौ दा बेबायदिनो जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय इ होबथानो हायो आरो नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'नोसै नामा औ दे नोंथां